औ खोनादोंना?
औ
जों दिनै
औ
जोंनि इनभाइरनमेट त थपिक रायलायनो नामायदों आरोना माने जोङो जोंनि जों जोंनि खाथि खालानि मुवाफोरखौ जायगाफोरखौ माबारै साफा लाखिनांगौ जोङो साफा लाखि एबा मारैहै जोंनि माबायाव जोंनि जिबनाव मारैहै मोजां जायो? जोङो साफा लाखियाबा जोंनि जिबना मारैहै माने गाज्रि इमपेक्ट खालामो जिबनाव। जों बिनि टपिक लाना रायलायगोन।
औ
इनभाररमेन्ट माने मा आं बुंनो नागिरदों आरो ना बर'आव मा होनो।
औ
माने एनभाइरनमेन्ट माने जोंनि जोंनि जायगानि आरो जोंनि साराउन्दिं जोंनि खाथि खालानि जोंनि जायगा जोंनि जेरै जाबाय जोंनि न'नि न'नि जायगा जोंनि सेख्ला जोंनि बारि जोंनि न' सिंनि जोंनि जायगाफोर बेफोरखौ जों मारै मारै साफा लाखिनांगौ
औ
जोङो साफा लाखियाबा ओ इनभाइरनमेन्टनि नै बेयाव गाज्रि गाज्रि थागोन बिनिफ्राय गुबुन साफा लाखायाबा गुबुन बेराम बेराम जायो। गुबुन गुबुन बिरा बहुद बेराम जानो हागौ इनभाइरनमेन्ट साफा लाखैबा थाम्फै आरो बिराद बारियो नोंथाङा इनभाइरमेन्टनि बादै मा मिथियो एसे बुंनो हागोन नामा?
इन-इनभाइरनमेन्टा एक्सलि जोंनि थाखाय मोनसे बिराद ओ इम्परटेन्ट आरो ना बिराद गोनांथि माने नट दोङो ओ बर'आवबो आबहावा होनो।
औ
जोङो इनभाइरनमेन्टखौ जाहाथे जों थादों जायखिया जोङो मोजाङै साफायै लाखिनांगौ आरो दंफां आरि गायनांगौ जाहाथे जों मोजां अंक सिजेन मोननायनि थाखाय आरो जेबो पलिउसन जायैनि थाखाय मोजां ओ मोजां मोजां बिबार आरि गायनांगौ आरो साफ्फा लाखिनांगौ बिदिनो आरो
औ औ नोंथाआ नोंथां जि बुंदों गासिबो थिगानो नोंथाङा बुंदोंमोन नालाय इनभाइरनमेन्ट दफां आरि गायनांगौ। बिबार आरि गायनांगौ। जेखौ बुंदोंस थिगानो नोंगौ। दंफां लाइफां गैयाबाथ' लाइक जोंनि जिबनाव बहुद गाज्रि जागोन। जोंनि बे इनभाइरनमेन्ट दंफां लाइफां बिफां लाइफां फांजोंसो जोंफोर अक्सिजेन मोनो।
औ
बिफां -लाइफांआ जोंनो अक्सिजेन होयो बेनिफ्राय जोङो जे देहानिफ्राय जे एगारो कार्बन-डाय-अक्साइड बेखौ बिफां लाइफांआ माने हमना लायो आरो ना गाज्रि मा मुवाफोरखो। गाज्रि आबहावा गाज्रि बारफोरखौ। दंफां-लाइफां हमना लायो। बुंखांनायनि उनाव जोङो अक्सि सिजेन होयो आरो ना।
औ
बे अक्सिजेनजों जोंफोरो थांनानै थायो अक्सिजेन गैयाबानो जाया। बे आबहावा गैयाबानो जाया। आरो बिफां-लाइफां गैयाबा अखाबो फैया। आबहावाया मोजांबासो जोंनि साराउन्दिंसफोरा मोजांबासो अखाबो फैगोन। जोंफोरो माइ गायनो हागोन खेथि खालामनो हागोन माने आबहावाया जोंनि बुहुत मोजां माबा आरोना जोंनि बुहुत मोजां बस्तु बस्तु माने जोंनि जोंनि जिबननिनो बे आफावाया साफा गैयाबानो जोंनि जोंनि जिबनाव बुहुत गाज्रि गाज्रि जाथाय जायो जेरै लाइक क्लायमेट चेन्च क्लाइमेट चेन्च जायो माने क्लाइमेट चेन्च माने बर'आव आव बुङोबा
द बदसाया
जोंनि बोथोरा सोलायनाय जोंनि बोथोरा बहुत गाज्रि सोलायो दसेनो अखा फैगोन दसे सेनो गरम जागोन आरो मब्लाबा अ अखायानो फैनाय नङा अखा फैयाबा जों बोरै खेथियारि खालामनो हानाय नङा जोङो माइ गायनो हानाय नङा जोंफोरनि देहाया जोंफोरनि आबहावाया बहुद गरम जागोन माने आबहावानि मोनसे गोजौ अजन लेयार होननाय थायो आरो ना अजन लेयार बे अजन लेयार गैयाबा आबहावाया गाज्रिबा बे अजन लेयारा जिबा सान्दुङा बहुद गाज्रियै बहुत गोसायै फैयो बे सानदुं बे सान्दुं गोसा फैनानै ओमफ्राय जोंनि देहायाव जोंनि मोदोमाव सानदुंआ नांबा केन्सार होननाय मोनसे गेदेर बेराम जायो आरो ना केन्सार बेराम
आबहावाया जोंनि थाखाय बहुत मोजां नोंथाङा मासिम बुंबावनो नामा आबहावानि बारै
अ आबहावा आबहावा आबहावा बियो माने मानसिनि थाखाय बहुद गोनांथि आरो ओ आबहावाखौ जोंङो साफा लाखिनांगौ मैला खालामनाङा ओमफ्राय आबहावाया जोंनि थाखाय बिराद गोनांथिन आरो जोंङो दंफां आहोरि माने दंफां आहोरि माबानांङा दाननाङा आरोना दंफां गायनांगौ दंफां आरि गायना दाननाङा औ मानो होनबा ओम
दंफां लाइफां गैयाबानो जाया न औ नोंथाङा बुंनाया थिगानो बिफां लाइफां गैयाबानो जाहा बिफां बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि थाखाय अक्सिजेन आबहावा होनो थाखाय जेबो थानाय नङा बिफां लाइफां गैयाबा बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि आबहावाया बुहुत गाज्रि जागोन अखा फैनाय नङा बिराद गरम जागोन गोजां बोथोरावबो गरम जानो हागौ गरम बोथोरावबो गोजां गोजांनाय नङा एसेबो बहुत गरम जागोन।
औ
फैनाय नङा। अखा फैनाय नङा जोंङो खे जोंङो खेथि बाथिबो जेबो खालामनो हानाय नङा। आबहावाजोंनि थाखाय बहुद गोनांथि आरोना नोंथाङा मिथिय ना मिथिया आबहावाखौ इंलिसाव मा होनना बुङो?
इनभाइरमेन्ट
औ इनभाइरमेन्ट जोंफोरो सिगाङाव जोंफोर उन्दैयाव फरायनो मोनदोंमोन नालाइ बर' साबजेक्टआव आबहावा आबहावाखौ मारै साफा लाखिनांगौ आबहावाखौ मारैहाय माबा नांगौ जोंनि जायगाफोर मारै साफा लाखिनांगौ जों सा फा लाखियाबा मा जागोन जोङो मा साफा खालामनांगौ मारै साफा खालामनाङा नोंथाङा मिथि मिथियोना मिथिया
माब्रै
आबहावाखौ मारै साफा लाखिनांगौ नोंथाङा मिथिगोनना मिथिया
औ मिथियो ओ जोङो फरायबा हासिबसिब माने जोङो हदायबो माने मोजाङै लाखिनांगौ आरो ओ साफा खालामनांगौ हदायबो हासिबफोरजों सिबनांगौ ओमफ्राय दंफां लाइफां गायनांगौ हाग्रा रजनाय हाग्रा रज'नायखौ जोङो मोजाङै माने साफायै दोननांगौ आर ओ अ अ आरो बिबार हिरि गायनांगौ। जाहाथे समायना न माने
औ
आरो ओ जिब जुनार थायो। बेफोरखौबो माने मो जाङै नायनांगौ।
उम
बेफोरजोंनो समायनाय
औ
नोंथाङालाय मोजां मोनो ना मोना आबहावाखौ?
औ आंबो आंबो मोजां मोनो आबहावाखौ जोंनि थाखाय बहुद मोजां। दानाथ' दानाथ' बहुद गारि हारि जाबाय बे गारि गारिनि उखुन्दैयाव ओंखारनाय पलिउसनजों बुहुत आबहावायाव दाना बिराद गाज्रि जायो मानसिफोरा बहुद दाना बहुत गोदोर गोदोर गारि सालयो बाइक सालयो। एनिटाइम जेरावबो गारि लाङो सासे मानसिनि थाखायनो साब्रै जजानाय गारि सालायना थाङो।
आबहावाया बिदिनो गारि सालायबाय थाबा बुहुत गाज्रि जायो आरोना जोंथ' लाइक मिथिखायो गारियाव जोङो पेट्रल नाङो। बे पेट्रलनि खामनायदों उखुन्दैयाव ओंखरनायनि थाखाय आबहावाया बुहुत गाज्रि जायो।
उम।
दानाथ' गासिबो गारि सलायो, गासिबो बाइक सालायो। माने माने दानाथ' सरका बे बे आबहावाया आबहावाखौ कन्ट्रल खालामनो थाखायनो दाना माने सरका इलेक्ट्रिक गारि दिहुनदों आरो ना। इ भी होननाय बे इलेक्ट्रिक गारिनिफ्राय लाक आबहावानिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय जेबो पलिउसन उखुन्दै ओंखारनो थाखाय जेबो जाया मोजां बियो इलेक्ट्रिक गारिया जेरै जेरै जोंफोर मिथियो टमटम होननाय दाना गासै स्टेटआवबो गासै जायगायावबो टमटम बिदि गारि ओंखारबाय। बे टमटमनि बेफोरबायदि आबफावा गाज्रि जानायनि थाखाय जेबो उखुन्दै हारियाव ओंखारा, जेबो थाव सोनाङा, जेबो पेट्रल हारि माबा बाहायनां डिजेल बाहाय नांङा, जोंफोरो कारेन्टजों चार्ज होनानै दोंङो सालायनो हायो बे गारिखो आरो बे गारिखौ। बेयो इलेकट्रिक गारि सालायबा आबहावाया जेबो गाज्रि जाया आरो ना। उखुन्दै ओंखारा। आंनि पइटना आंनि पइन्टआ बेनो आरोना लाइक जोंफोर आबहावाखौ मारैहै मोजां लाखिनांगौ। बेखौ जोङो गासैबो सोलोंनांगौ खारन बे आबहावा गैयाबानो जोंनि जिबनाव बुहुत गाज्रि-गाज्रि जाथाय जायो।
औ।
अखा फैनाय नङा बहुत गरम जागोन। सानदुंआव दुंबाय थागोन अखा फैाबथ' जोंफोर मारै खेथि खालामगोन मारोरैह माइ गायगोन मारै जागोन। आबहावानो मेन। ज'ना जोंनि। जोंनि जिबननि थाखाय बे आबहाव गैयाबानो आहावा साब हावा गैयाबानो जों जोंनि जिबना बुहुत गाज्रि जागोन।
औ औ।
जोंनि थाखाय बहुत गोनांथिथार। मानसिफोरा सोलोंनांगौ आरो ना आबहावाखौ मारै मारै साफा लाखिनांगौ। मारै सोखोन लाखिनांगौ बेखौ सोलों नांगौ मानसिफोरा। बुहुत गाज्रि -गाज्रि मानसि दंङ जायफोरा दंफां दानो, दंफां दाननानै आबहावा गाज्रि खालामो दंफां गैयाबाथ' बुहुत गाज्रि जायो अक्सिजेन मोना दंफां -लाइफां थाथार नांगौ। मानसिफोरखौ फोरोंनांगौ मानसिफोरखौ फोरोंनांगौ आर ना आबहावाखौ मारै साफा लाखिांगौ मारै साफा लाखायो। दानाथ' गासिबो मिथिखायो मबाइलावनो नुजोबो होमबाबो मानसिफोरा मानिया।
औ।
बहुत गाज्रि खालामो आबहावाखौ। जोंनि आबहावानि टपिकआ बेसेबांसो मोन जों फोजोबनाय जाबाय न'।
औ दे।